हेलौ। हेलौ। औ नोंथां मानोबा कल खालामदोंमोन? हेल'।
दैज्लां बोथोरनि रायज्लायनोसै।
अ दैज्लां बोथोरनि बारै दे रायलाय जागोन।
नोंबो कुइसन सोंनांगोन जेनेबा।
औ।
सोंग्रोनो हागोन नामा?
सोंग्रोनो माने दैज्लांनि बारैनो रायज्लायनोसै दाथ' सिजेनआ।
बोथोरा दा गायनाय फुनायनिनो नङा होमबा?
औ।
बिनि बारै रायज्लायनोसै।
आं माइ गायनो थाङाखै आंना। फरायसालिया बन्द' होथ'वाखैना?
अ।
आं माने फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ। ओंखायनो आं दा गायनाय फुनायाव माने। नांथाबनो हाथ'वाखै आरो।
औ।
औ।
गायनाय फुनाया?
आरो? जोंनिथिं दाथ' बिराद सान्दुं गोसा ओमफ्राय गायगासिनो फुगासिनो। बिदिनो ओमफ्राय। बिदिनो हाजिरा लायो। खामला लायो सोरबा आरो अननानै थाङो। बिदिनो हेफाजाब लालायनानै गायो आरो जोंनिथिं। नोंसोरनिथिंलाय माबायदि नोंथां।
जोंनिथिंग बिदिनोसोय टिखा हाजिरा। थिखा हाजिरा बांसिन सोलियो।
उम।
ओरैयनो हाजिरा टिखाफोरनि। दामा बेसेसो जेनेबा हाजिराया बेसे लायो।
जोंनिथिंथ'। दाइनजौ गाहाम थांबाय नामाथाय।
एसे खम माने टिखायाव नामा।
औ माने बिघा हिसाबै।
अ बिगासे टिखा मावो नालाय।
अ अ एक बिगा दुइ बिगा बिदि हिसाबै मावो ना नोंथां। बिदि लायो माने हिनजावफोरा।
खममानो। जोबोद खम जोंंनिखै बांसिन जोंनिखै बुरजा। जोंनिया जोंनिया कल्लस कत्रस ओरै।
औ औ औ जानांगौ जोंनियाबो आं माने। एबारावहाय माने आं थाल मोनस्लाबाखै आं न'आव थांथ'वाखै नालाय।
औ।
हम
ओफाय हाइजिरा?
हाजिराया माबा नैजौ बाजि हिनजावफोरनिया हौवा फोरना बाजौ थांबाय आरो हाल खदाल बिसोरना जावनाया!
जानानै मैया
जानाय लोंनाय जोंना होयो नआवनो होयो माने जो जायबा खामानि होगोन मावनो बिसनानो संनानै जाहोयो आरो
उम
नोंसिनिथिंबो जानाय लोंनाय दंना नों औ जोंहा गायो
गायखांबायना गायाखै
जोंहा गायो गायगोन होनदों गाबोन समफोर गायगोन होनदों
उम आलादा आलादा जायो जोंनिदो नोंसोरनिदो दिनिया थामजौ बाय लोंनाय होननानै हिनजावफोरनो हौआफोर हौवाफोरनो ब्रैजौ जानाय लोंनाय माने एक्सट्रा एक्सट्रा माने
ओ
उम
जानाय लोंनायाथ थाखा नांगौ खस्थ मावनाय नालाय
उम
आंनि बायदिबा दे
थायो थानायालाय हाजिराया थाखायो
औ
बे मा मा माय गायगोन नोंसा
जोंहानि माइ गायनायखौ फुल फाख्रि ना मा होनो बिदिखौ गायो जोंहा
अ
नोंसिना मा माइ गायनि जोंहा माने मोनसे बिदनि गायो आरो
जोंहानिया बेलेग बेलग मदेलिनि गायगोन बेबारो इदि रन्जित बाहादुर जोसा बेफोरखौनो गायनायदो
ओमफ्राय नोंथाङालाय हालेवनो रोंगोन ना रोङा
हालेवो दा माने हायाबो खमलसै माने बाहायलसै गायनो गोनाङा दामाने गायथखै माने गायग्रा मोनाखै गायग्रा मोनाखि माने थिखा थिखा गायग्राफोरा माने बेलेग नियाव गायदो फैनो सोलाथवाखै सानैसो थानानै थिन बिगा दंबावो बो गैला
अ बिराद माने दानि जुगनि ओ औ दानि जुगनि खामानि मावग्राफ्रा आइजोफोरा मालाय हारसा फोरनावसो थांङो हारसाफोरनाव गोबां रां मोनो नालाय बिसिनाव माने थांग्रोयो आरो फाय हाजिरा इदि थिखा बेसोरखौ मोननोनो थान
उम इदिनोथ
बिनि थाखायनो गायनाय फुनाया लेट जालांबाय
उम जोंनिखिबो बिदिनोसै
उम
मोननो थांङा दाबो मोनाखै
अ
फैगोन होनदों माला फैगोन मिथिथआ आरो
औ जोंहाबो न'आवसो गायगोननो एबारो दा गायगोनखो जोंहा हाजिरा लायानो न'आवनो गायगोननो आइ बिनानावमोन बिसोरो गायगोन होनदों
न'नि खमबा गायजायो बुरजाबा गायनो हायाना न'निया
जोंना हायाबो एथबां गोबां नङाना।
ओ
दा गायगोना एचेल' बेनिखायनो माने न'आवनो गायगोन आरो
उम मादो हालेवो
ओ जोंहा दा हालेवनाया ट्रेक्टरजोंसो हालेवहोदों। नोंथां मानोखि दा मोसौजों बारा जोंनिथिं सोलिया नालाय
उम मोसौआथ' खम जाखागोन मोसौथ' गैखाया होनजायो।
औ जोंहा न'आव मोसौआ दङ' खिन्थु हालेवजाग्रा नङा गाय गोजा आरो गाय ओमफ्राय इदिनो फिसा फिसा बिदि माने हालेवनो थाखाय फियाखै आरो
उम
आवगायनि दिनावथ' मोसौदोनो हालेवोमोन नोङा होमबा?
हालेवोमोन हालौनाया सिगांफोर जों उन्दै उन उन्दै उन्दै उन्दैयावनो नुदोंमोन थेवबा बो गोसोआव गैया
ओ
आवगायनि दि आवगायनि दिनाव गायनाय फुनाय ओरैबायदि रंजा बाजा थायोमोन ना रंजा बाजा गायोमोन औ
बदला गायनाय बांसिनानोमोन बिदिनो दंमोन आरो फाला बदला इनियाव थांलाय इनियाव फैलाय जेनबा
औ
दासो गायनाया खमायबायना हाजिरा खामलायानो बांसिन जाबाय।
ओ
मानसिफोरा बाग्रा जाबायना
बिराद माने रंजा खुसि दिन थाङोमोन दै ओमफ्राय दाना मा खालि हाजिरा हाजिराखौबो मोननो थांबावासो।
मोना जानाय लोंनाय आरो मोजां होआबा हाजिरा खामलायानो फैनो नागिर
औ जानाय लोंनायाव मा होनो सोरहाबा बिदि होदों सोराबा बिदि होदों होननानै माने बिदि हाजिरा सोंनो थांबा बिदि बुंनासो हरो
उम
बिदि जाबाय दानि दिनाव
औ समानो माने सोलायबाय आरो बोथोरा
होम
उम
बेसेसो गायनोसै ट्रेक्टर भारा जेनेबा भाराफोरा हालेवनायफोर
आङो नोंथां बिनि बारै माने आं बांद्राय मोनथिया नोंसिनिथिं ओरैनो बेसेसो सोलियो
थामजौ ब्रैजौ ओरै सोलियो गोदोरनिया थामजौ फिसानिया ब्रैजौ खथदोंलै बिराद
खस्थ दं बिराद खस्थ दङ
आबाद मावनायाबो खस्थना बे सान्दुं गोसा
ओ आरोओ बिराद सान्दुं गोसा सा ओमफ्रायथ सोरबा सोरबि नखराव माने बोथोराव खेबनै माइ गायोना बिसिनाथ बांसिन खस्थ जायो
बोथोराव माइ गायनाया माबा गायखोमा आसु आसु सुनामा माइ होन आस सुख गायो आसु
द दान्दो खेबसे द दान्दो खेबसे गायो नामा
आसासु होनो खोमा जाया गाइफेरा
उम आव आवगाय जों
गायखांबायानो न बिसोरो हाखांबायानो दा आरो गोदानसो गायफिनसिगोन
उम आवगाय जों उन्दैयाव गायोमोन जोंहाबो बिदि
हुम
आवगाय जोमोनन्दै उन्दैयाव जोंहाबो बिदि गायोमोन
अ
आं थांफानो मोनदोंथ बिदि माबायाव माइ हानायखौ ना हमनो थांनो
सहैला माने
अ आं एसे एसे गोसो दङ
औ
उम
गायमोन जोंहा गोल दाबो गायो सोरबा सोरबि खम जाबाय थेवबाबो बारायला गायला
आमफ्रायदि फोनानैबो जि होयोै बेखौ मा होनोमोनलाय आं आस्रा फोनाय ना मा होनो जि बिदां गिद गिदिर गिदिर गोलाव गोलाव जायोना बेबो माइया
उम